खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां औ
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ' नोंथां आङो दासो नै जिरायदों नोंथां ओरैनो जिरायग्लांनानै दं आरोना।
अ' नोंथाङा होमबा सानजौफुनि जामुं आदारखौ जाखांबाय आरोना नोंथां?
सानजुफुनि जाखांनाया औ बावबाय नोंथां एसे बावबाय होनजाबाय जानायालाय जाबायमोन औ
अ ओमफ्राय ओंख्रिफ्रालाय मा मा मोनजाखो नोंथां
ओंख्रिथ' नोंथां दिनै माबामोन नोंथां अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय सबायाइजों माबामोन साम'सोमोन
होनबा माथो गोथावानोथार बुरायानोथार माथो ओंख्रियाानो नोंथां
गोथोआथ' लाजायालै नोंथां। जानायालाय जासाबलायबाय दिनै बिदिनो। माथो होनबावनो आरो ओमफ्राय दा नोंथाङाथ' मा खालामदों नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो दानसे सम मोननायलाय जिरायनानै दं आरोना नोंथां।
अ' नोंथां ओमफ्राय सानजौफुनि जाखांब्लाथ' जाबाय जानांगौ?
औ नोंथां जानायाथ' ओं जाखांबाय आं नै जाखांनानैनो एकदम दसे ओरैनो दानसे सम मोननायखाय जिरायनानै दं आरो ना नोंथां।
अ' मा माथो ओंख्रि जाखो नोंथां सानसुनियाव
नोंथां जोंनाथ' दिनै गुरु बारायाव जाहैबाय बेदर आखाय फोरबो मोनजाला जाहैबाय। एकदम मिरामिसिनि जानांबाय आरोोना नोंथां सबाय गोजा एकदमृ आलु भाजा बिदिनो जानानै थानांबाय आरो नोंथां दिनै।
अ' होमबा नोंथां मोनना दिनै मिरामिस आरो ना नोंथां।
औ नोंथां ओमफ्राय गामियाव गामि ओनसोलफ्रावलाय नोंसिरनालाय गायनाय फुनायफ्रालाय जोबदोंना जोबाखै नोंथां?
गामि ओनसोलावथ' दाथ' नोंथां देग्लाय एसे आवगायदों होनदों बयबो मानो होनोब्ला बोथोरनि थिननाययाव बयबो बिराद सिगां गायदों माथो नोंथां दग्लाय। आरो जोबफ्रामबायानो होनजाबाय दा थ' नोंथां मा बुंबावनो आरो। सोरनाबा एसे एनै बिदिनो खोथिया थिलियो बिदिल'सै आरो ना नोंथां।
ओमबा नोंथांनाबोथ' गा ओ नोंथांनाबोथ' होमबा गायनाय फुनाया जोबबाय जानांगौ ना?
औ मथा मथि आंनाबो नोंथां गैफ्रामनाया होनजाबाय। जेने थेने बै न' खासेनि बिगासे ओरैनोल'सै।
अ'
औ ओमफाय नोंथांमोनथिं बोरै सोलिदों गायनाय फुनाय गामिफ्राव?
उम जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोब्ला नै जोंनिथिं माने जोंनाथ' एसे हादान जायगाबो जाहैबाय नालाय नोंथां। एसे बोरि जायगा जाहैबाय खाथियाव दैमा मोनसे दङ। दम दैमाथ' नंला औ दैमायानो होनांसिगोन बिराद गिदिर आरो ना मि बिमानो दै खौ जोंनि थानाय हानि हानि दैखौहाय बेयावनो थांजोबो बोहै गारलांजोबो होननानै बुंनांसिग आरो नोंथां। फोथारफ्राव फोथारफ्रावबो एकदम जोंना रानस्राव हा गोजा हामा माथा एकदम जेबो दैमानि सु दैनि सुबिदा गैया। जानानै दं आरो ना नोंथां। जि गायनाय फुनायाथ' जोंनिया एकदम गदायसो जायो होननानै बुंनांसिगोन आरोना नोंथां। जोंनिथिं जोबाखैयानो होनजायो।
अ' बिदि सोलिदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां होमबाथ' माखासे उसुबिदाफोर सोलिगासिनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ उम ओमफ्राय नों नोंथाङा दायो फ्रि नंगौना नङा जाखो नोंथां?
आंथ' फ्रियानो नोंथां ओरैनो जिरायदोंसो नै फ्रियनो दं नोंथां।
अ' होमबा नोंथांनाव आं मोनसे सोंलु लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा एसे आंनो दसे दानसे सम फोरमायहरनो हागोन ना हाया आरोना नोंथां? सोंलुथ नङा जाहैबाय नोंथां टपिक माने बिदि बुंनांसिगोन फ्रि नोंगौदा नोंथाङा
औ नोंथां फ्रियानो नोंथाङा सोंनो हागोन मा टपिक आरो सोंनो सोंनो लुबैदों नोंथां आंनिसिम ओङा गोन
औ नोंथां जों बुंनानै थाङोब्ला नै आङो बेखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन जेनेबा जोङो दा दानि मुगानिफ्राय गोदोनि मुगासिम जोंनि बर हार बर हारिनि एबा गुबुन हारिफोरनि सुबुं फोरनि थानाय थासारिफोर जायगाफोरा डेभ्लपफोरा जाबोदोंना जाबोआखै बेफोरखौ नोंथाङा आंनो आंनिसिम फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आं जा हायो नोंथांनिसिम फोरमायनो नाजानोसै। आरो औ बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायनो
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ गुबैयै आं बर फोरखौनो बुंगसै नोंथां मानो होनोब्ला दानि आरो गोदोनि बर‌ फोरनि गेजेराव गोबां फारागथिफोरखौ जों बर फोरनि हारियावनो नुनो मोनो आर ना नों
औ नोंथां औ औ
होनोब्ला जोंनि दानि बर फोर आरो गोदोनि बर फोरा जाहैबाय गावनि थानाय जानाय जायगाफोरखौनो गाव गावबा गावनि जायगा खौनो गाव साखोन सिखोनै खालामनानै लानो रोङामोन आरोना नोंथां जायगायावनो अमा फिसिनाय जायगायावनो ओंखाम जानाय जायगायावनो दाउ गन्द्रा जायगायावनो ओंखाम संग्रा न बिदि गालें गुजुङै बर फ्रा गोदो रायजो जायोमोन होनजायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ जायनि जउोनाव बरफ्रा गुबुन हारिजोंबो मुगैजाबोदों आरो नेग्लेक्टआव दोनबोजादों आरो ना नोंथाङा मानो होनोब्ला गोदोनि बर हारिया दानि जुगनि बादि साखोन सिखोनै आरो जोथोनै थानाय हारियाव गैयामोन आरोना नोंथां गोदोनि बर हारिया। औ आरो बिसोरनि हाबा हुखा खुंनायफ्राबो दानि जुगनि बादि नङामोन नोंथां मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंनि हाबाया खोब जाथारोब्लाबो जोंहा साननै एबा सानथामसिमहालागै जायो नाथाय गोदोनि दिनावथ बर हारिनि गेजेराव हाबा खुंनाया जाहैबाय बा होनब्ला जोंहा सप्तासे सप्तानैहालागैसिम जानो नागिरखायोमोन आर ना नोंथां स्नि दिनाथ जों कम्पाल सुरि गोदोनि दिनाव बर'फोरनि हाबाखौ जोंहा हमनानै लाजायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ
मा होनगोन बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जाहोगोन फारसेनिफ्रायनो माने दफा मफा दफा मफायै जानाय लोंनायल आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जाला लोंलायै जाबोनाय हारि आरोना नोंथां। दाबो बिदि सोलियो होमबाबो दायो एपाग्राब बिदि होनजाला आरोना नोंथां गोबां सोलायबोदों दानि जुगाव जोंहा बर हारिया माखासे बिथिंफ्रावबो जौगाबोदों गोदोनि जुगाव जाहैबाय जोंनि बर हारिया माखासेस माखासे बां माखासे एबा गोबां सुबुङानो होनजायोमोन आरोना नोंथां। गावनि फरायसा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव थिसनामोन। आरो गावनि गथ'खौनो गुबुनाव
औ नोंथां।
दाहोना रुवाथि गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ आरोना नोंथां। दाहोना रुवाथि एबा गावनि फिसाजे फिसााजलाफोरखौनो फाननानै दोननाय बायदि जायो आरोा नोंथां बुंनो थाङोबाथ बुंनो थाङोबाथ बन्द गै होननाय जायो आरोना नोंथां ओरैनो गुरै रावआव बुंनो थाङोब्ला आरोना नोंथां औ दाहोना रुवाथि दोननानै फैसाया लासिगोन गावस्रा माबा मोनसे खामानियाव बाहायसिगोन बिमा बिफाया आरो गथ आ बेखौ खामानि मावनानै सुखुबाय थानांगौ आरो नोंथां। देरजासिम देरजासि सिमाव जोंनि गथ' फ्रा बिदिनो समा नस्थ' जाखायो आरो नों ओं लाइफआव मा मावनांगौ मा मावनाङा बे फोरनि बागै जेबोथ' नलेज थाखाला बिसोरनाव, खामानि मावनांगौ जानांगौ थानांगौ बिदिल'मोन आरोना। गोदोनि समाव बर' हारिनि सुबुंफ्रा।
औ नोंथां औ।
दानि सु दानि जुगावथ' जोंहा बिदि नुनो मोनला मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंहा थाम ब्रै बोसोरनिफ्रायनो जोंहा फरायसालियाव थिसननायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां औ-औ।
गोदोनि दिनावथ' एसे एनै थाबायनो गोरों गोरा एसे खदल जावनो रोंहांबानो जोंहा दाहोना रुवाथि गथ' ब खालि बिदिसो जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा फ्राय नुनोखौनो मोनला बिदि थासारिखौ। आरो गोदोनि हाबा खेराइ बिदियाबो गोबां गाज्रि थाङोमोन बर' हारिनिया दानि जुगनि बादिथ' बिराद फाराग दं दानि जुगनिया गोदोनि बैसागुफोर फालिनायफ्राबोथ' दानि जुगनि बादि सप्तासेहालागै बैसागु फालिला मानो होनोब्ला गोदोनिया बैसाग दानखौनो फुरा फालिखायोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दाथ' नोंथाङा खोनागासिनो दं ना नोंथां। औ।
दानि जुगनि बादियै जोंहा सप्तासे सप्तानैल' बैसागु फालिला आरोना नोंथां। गोदोनि दिनाव एसे जाला लोंलायैनो बैसाग दानखौ फुरा हगार हरोमोन आरोना नोंथां। दानि जुगाव नाथाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां। ओ दा नोंथाङा आंनिसिम एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथाङा आं हागोन दे हागोन नोंथाङाथ' गोनां-गोनां माखासे बर' हारिनि बागै माखासे बुंलांबाय आङो जि हागौ आङो बे डेभलपनि बागै एसे फोरमायलांसै आर ना नोंथांनिसिम। आं जि हागौ बेखौ फोरमायहरनोसै औ जागोन दे नोंथां। जोंनि जायगायावथ' गोदोनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला जों बिराद सोलायबोबाय नुबाय। सोलायबोनाय नुबाय नोंथाङाबो मिथिखागौ गोदोनिफ्रायनो थानाय सुबुं एबा जोंजोंनो लोगोमोन, बिदि होननानै बुंनांसिगोन आरोना नोंथां जोङो। ओमफ्राय जोङो दासिमाव सोलायबोनाय नुदों होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायब्ला गोदो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा जेबो लामानि सुबिदा गैयामोन। हाग्रा बंग्रा दानलां दारसिसो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनांगौमोन। आरो लामा सामा बानायदोंब्लाबो जोङो हान्थिनो थाखाय जोंहा जेबो सुबिदा गैयामोन जेरै जोंनि दानि मुगायावहाय गोदान मुगायाव जोंनाव जेरै नफा नफा साइखेल गसे गंसेबाबो थाखायो बयबो बयनि न'खरावबो नोंथाङाबो दायो ओ नाथाय जोंनि दानि बे जायगायावहाय गोदोनि जायगायावहाय जोङो साइकेल गंसे एबा गारि मथरनि जेबो सुबिदा गैयामोन बिदि होननानै बुंनांसिगोन आरोना नोंथां जोङो दानि दिनैसिम नायो अब्ला जोङो गारि मथर एबा जोंहा बिराद गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय आवग्रिलांनो एबा दावबायलांनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन गंफा गंफा बेलेग बेलेग रोखोमनि जाहा दावबायग्रा मुवाफोर दङ जेरै हा सिंजों ओंखारग्रा ट्रेनबो ओंखारबाय आरो गोजौजों बिरग्रा जोंहा फ्लेन एबा बायदिसिना मुवाफोर जेरै जोंहा बिदिनो फ्लाइट बायदिसिना आरो जो आरो दैसाजों थांग्रा दैसाजों थांग्रा जेरै जाहाज बायदि आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि हान्थिग्रा आगजु एबा जन्थ्र' एबा मेसिन होननांसिगोन आरोना नोंथां जोङो बिदि खौ जोङो मोनबाय नोंथां जोङो बुंनानै थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ जोङो सोलायनाय नुबाय आरो ना नोंथां जोङो जायगाफोरखौहाय नाय योब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि मुवाफोरबो नुयो जेरै जोंहा गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्लाथ' जोंहा गोदोनि आंखाल आरो दानि आंखालजों जेबो फारागआनो गैया एबा फाराग होननानै जों मोना मानो होनोब्ला गोदो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि नांगौ जानाय मुवाफोर मुवाफोर जोंहा मोननो थाङोमोन नाथाय जोंनि दानि बे गोदान जुगावहाय जोंहा बिनि जेबो आंखाल गैला बिदिनोसै आरो ना नोंथां होमबा जोंना समाबो बारनानै थांबाय नोंथांनिफ्राय आं माखासे सोंलु एबा टपिकफोरखौहाय आङो सोंहरनानै आं गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम होमबा नों थां दोनथ'लायसै नामा औ जागोन दे नोंथां
खलआ मा जाखो दाननोनो रोंला
ट्रान्जेख